नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ जोंङा दिनै मा होनो आथिखालनि थासारिनि सायाव जोंहा सावरायनो नागिरदों मोनसे आयदानि सायाव अ नोंथां माथो आथ औ औ। नोंथां आं सावरायग्रोनसै ना खोन्थागोन
दे खोन्थाग्रो बिदिब्ला
माने आथिखालाव नोंथां माने जोंनि थासारिफोरा खोब मोजां नंङा मानो होनोब्ला आथिखालाव माखासे फरायसा फोरा माने गाज्रि लामाजों थांनाय बा फरायनायनि बेलायाव बा फरायनो समफोरावनो माखासे फरायसाफोरा फराया माखासे मबाइलफोराव बेखार ओरैनो सम थांहोयो बा बे सम थासान्दियावनो जायफोर फरायसाफोरा दानि समावनो जुदि फरायना लाखायाब्लाथाय इयउन सम माव माखा जेंनाजों मोग मोगा मोगि जाहगोन नोंथां मानो होनोब्ला आथिखालाव खोब फरायसा फोरा माखासे गाज्रि बा माखा माखासे खेंख्रा लामाजों थांनायखौ जों नुबोगासिनो बा जों नुबोदों बै थासारिफोरखौ जोंङो माखासे मा होनो बेफोरनि सायाव जोंङो बोस्रांनो थाखाय जों बा बे फोर जेंना खौ जोंङो सुस्रांनो थाखाय माखासे खानि मावनोबा जोंङो जों लाइमोनफोरानो जों साफ्रोम लाइमोनफोरानो जों गोख्रों जानांगोन बा साफ्रोम फरायसाफोरानो बेफोरनि सायाव जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोंङो बिबान लानांगोन बा आथिखालाव जोंङो माखासे लाइमोनफोरा ओरैबायदि गाज्रि लामाजों थांदों जाय फरायनायनि बेलायाव गोबां गोहोम गाज्रि खोलैदों माखासे ओरैबायदि फरायसाफोरबो दं आथिखालाव खोब मोजां मोजांङै फरायनानै मोजां नाम्बार लाखिनाय गोबां जौखोन्दो लाखिनानै फरायबोगासिनोबो दं बा फरायगासिनोबो दं नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि माखासे जों नुबोगासिनो थां माखासे फरायसाफोरा फरायनायावबो गोसो होआ नाथाय माखासे फरायसाफोरखौ फरायनो खोब खस्थ बा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि खालामना होयो बैफोरबायदि फरायसाफोरा मा होनो इयुनाव मोजां लामाजों थांनाय नङाबा इयुनाव गाज्रि लामाफोरखौसो बांसिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां आथिखालाव बेबायदि थासारिया बा जोंनि बा जोंनि समाज बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि गासै मा होनो ससियेल मेडिया बा बायदि बायदि थासारिफोराव जों बेफोरखौ नुबोगासिनो दं बेखौ जोङो फोसाबनो थाखाय जों बेखौ सामलायनो थाखाय जोङो गासैबो लाइमोनफोरा मोनसे ग्रुप बा हान्जा दानानै बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो थाखाय जोङो साखाफारा जानांगोन बा हाबा मावनांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां आथिखालनि सायाव नोंथाङा माबाफोर आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां औ दा बे जेरै दानि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा फरायसाफोरा बांसिनानो फनाव बायदिसिना ससियेल मिडियायाव गोजावनो गबबनानै थायो बहुद समथे गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ हेगारो बे टाइम गोसा हेगारनायखौ जोङो दानि लाइमोनफोरखौ माखासे बिथिङाव जोङो बेस बिजि खालामना दोननानै बिसोरखौ जोङो डाइरेक्टलि जुदि जों दााबायदि बोथोराव आथिखालनि जि फरायसाफोर बिसोरखौ जों बुंबालाथाय बिसोरनि बिसोरो माने बे खोथाखौ मानिनो नागिरो बेनिखायनो जोङो बैसोरबायायदि फरायसाफोरखौ इनडरेक्ट एसे साइदै जाय गथफोरखौ जोङो गेलेनायाव बायदि बायदि आयदायाव मुखुब खालामना दोननानै ब बिसोरखौ फननिफ्राय जानगाराव दोननो हानाय बायदि खालामनांगौ बिनिखायनो माने जोङो दा लाइमोनफोरा आरो माखासे फरायसाफोरा गाज्रि द्रागस जुवा बेफोरबायदियाव गोजावना दं बैफोरनिफ्रायबो बोस्रांनो थाखाय जोङो ओ‌ गासिबो टारगेटआव जोङो दा फरायनायखौ लोगोसे फरायनायजों जोङो स्पर्ट एक्टिभिटिखौ जों लाफानांगोन बिसोरनि थाखाय अब्लाना बिसोरखौ माने जोङो बै गाज्रि लामायाव थांनो गोनां फरायसाफोरा बेखौ जोङो दडाइभार्ट खालामनानै जों गेलेनाय बायदिसिना स्पर्ट बायदिसिना एक्टिभिटिसफ फिजिकेल फिटनेस फिजिकेल एक्टिभिटिस बेफोरबायदियाव होनानै जोङो बैसोरखौ गाज्रि जायगायाव थांहोआ गाज्रि जायगानि माने गाज्रि लाइनाव थांहोआलासिनो जों बेखौ बिसोरखौ फरायसाफोरखौ जों थोंजों मोजां लामायाव लां लाबनो हागोन आरो नोंथां नोंथाङा बेबबखौबो बोरै सानदों बे बे आइदियाखौ
नोंगौ नोंथां थारैनो जों माखासे फरायसाफोरखौ गाज्रि लामाजों थांनाय बा माखासे गाज्रि मुवा लानायफोरखौ जों बोस्रांनो थाखाय हाबा मावनो बेफोरबायदि हाबाखौ जों मावथारनांगोन बा जों माखासे गेलेनाय बिथिङाव जों माखासे समफोराव मा ओनो माखासे समफोरखौ बारहोनो हानांगोन जों माखासे फरायसाफोरखौ बा गाज्रि लामा थांग्रा फरायसाफोरखौ मानो होनो जों माखासे गेलेनाय बिदिखौ जों गेलेनांगोन नोंगौ नोंथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ आंनो फोरमायलांबाय थारैनो बेफोर बाथ्राया सैथो जों माखासे फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव माखासे समाव हेगारहोनांगोन बा गेलेनाय बिथिङाव बेस्थ दोननांगोन आरो जों बेनिखायनो आंबो सानोबा जोङो बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो मावना होनांगोन बा जोङो फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव मा ओनो खारनाय बारनाय माखासेथा आथिखालावथ जों पुलिस बा पुलिस फरेस्ट बिदिनो बायदि बायदिनि थाखाय जोङो गोबाङै एप्लाइ खालामनानै जों साख्रि ला मावनो हायो बेफोरखौ जोङो सानफ्रामबो जों फरायसाफोर बा गामिनि उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ जों बैफोरबायदि हाबायाव जोङो बेस्थ दोनोब्लाथाय गाज्रि साननाय बा गाज्रि हुदा बैफोरखौ बाव बावगारनाय थागोन आरो बिनिखायनो आं सानो माने बैफोरबायदि हाबानिफाय जानगार खालामनो थाखाय जों गामिनि उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ माखासे फिलाव लाबोनानै फुटबलारानो जा क्रिकेदानो जा काबादियानो जा बिदिनो साख्रि बाख्रिनि खारनायानो जा बेफोरखौ जोङो फोरोंनानै बा बुजायनानै जोङो बेफोर फोरबायदि हाबायाव लाबोनो हायोब्लाथाय जोंनि मा ओनो खोब बर नि गेजेराव जों दावगाखांगोन बा जोंनि बर हारिया खोब गोजौ थाखोआव जौगालांगोन जेरै गुबुन हारिया साख्रिनि बेलायाव माबायदि जौगादों जेरै गुबुन हारिया फरायनायनि बेलायाव माबायदि जौगादों बैफोरबायदिखौ जोङो माखासे बि थिंफोरखौ जों जौगाथाय होनोब्ला मा खासे बिथिंनि माखासे हाबाफारियाव खामानि मावनो थाखायब्ला जों माखासे लाइमोनफोरखौनो जों गिबियाव मोजां खालामगोरनांगोन माने सोलोंथाइ माने मा फरा बिजाबावनो जों बा उन्दै माखासे गेदेर गोलाव बिबुंथिफोरनिफायनो जों मा खोनाबोगासि जों खोनाबोगासिनो बाखो नुबोदों बा माखासे बिबुंथिफोरनिफ्राय जों माखासे बेसेन गोजाफोरखौ बा मिथिनो मोनो जेरै ओ गिबियावनो जों बुं माने मिथिनो मोनदों माने मोनसे हारि एबा जौगानो बा मा मा ओ गिबियावनो ओ सोलोंथाइ बिथिङा जौगानांगोन गिबियावनो बिमा रावा जौगानांगोन बिनि उनावसो जोङो माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हागोन बा माखासे सोलोंथाइनि बिथिंखो जों दावगानो हागोन बिनिखायनो जोङो जों मोनसे हारिया माखासे बिथिङाव जों जौगानायबा गिबियावनो जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगोन बा खारनायनि बेलायावबो जों जोगानांगोन जुदि जोङो जुदि गाज्रि लामाजों जों मा खासे बेस्त बा गाज्रि माखायाव गाज्रि हाबानि बेलायाव जोङो मुखुब जानानै थायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि फरायसाफोरा माखासे बिथिङाव जोङो जौगानाय नङा जि जौगानांगौ माखासे जौगाथायनि बेलायाव जौगानांगौब्लाबो माखासे जौगानाय नङा उन मा गाहाय थाखोआवसो जोङो सौफैगोन बा गाहाय थाखोआवसो थागोन बिदि होननानै सानो आरो नोंथां बेनिखायनो आं माखासे फरायसाफोरखौ आङो आंनिफ्राय खोब माखासे समाव ओ फरायसाफोरखौ गामिनि बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि माखासे लोगो मोनोब्लाथाय फंबाय मोनगो आं बुजायो बिदिनो माखादे जोङो मोजां लामाजों थाङोबा जों साक्सेस जागोन बा मोजां लामाजों थाङोबा जों मुं बा मोजां मुं मोनगोन जुदि जोङो गाज्रि लामाजों थाङोबा जों माखासे गाज्रि बा सोंखारि जागोन बा सुबुंफोरजों अनसायजानाय नङा सुबुंफोरजों जोङो हेफाजाब मोनजानाय नङा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो फंबाय बा बिनानाव बा गासैबो बेफोरबायदि बा जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ जों बोसोन होनानै जों मोजां लामाजों लांनो हायोबा जोंनि इयुन बा जोंनि समाज बा जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा खोब जौगागोन बा गेलेनाय बिथिङावबो जौगागोन नोंथाङा नोंथाङा दानिसो बुंलांदों नोंगौ जोङो गेलेनाय बिथिं खौ जों मोजां खालामना होनो हायोब्ला बा गेलेनाय बिथिंनि फारसे जोङो नोजोर होयोब्ला जोंनि साननाय हनाय गाज्रि बा माखासे फरायसाफोरनि साननाय हनाय गाज्रि लामाजों थांनाया बा एसे खम जागोन बा गोमालांगोन बा जोङो फरायसाफोरखौ जोङो खारनाय बारनाय भलिब बल गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बिदिनो बायदि बायदि बिथिं गेलेनायनि हाबायाव जोङो मुखुब दोनोब्लाथाय माखासे साननाय हनायनि बा मोनसे मोजां लामा साननाय हनाया माने फरायसाफोरनाव थाबाय थागोन फरायनायावबो बिदिनो जुदि जोङो माखासे गियान बा माखासे जोङो फरायसा बा फोरों गिरिफोरा माखासे फरायनायनि गेजेरजों माखासे जोङो माबायदि फोरोंदों बेखौ जोङो माखासे प्रेक्टिस बा जोङो लिरनो होबाय थानांगोन माबायदि रोंदों माबायदि रोङाखै फरायसाफोरनि सायाव जोङो नायबिजिरनांगोन बा फोरोंनांगोन जुदि सासे फरायसाया माखासे फोरोंगिरिया फोरोंगासिनो दं बेखौ जुदि नोजोर होयाबा फोरोंगिरिया जोङो बुजायनानै जों बेखौ मोजाङै खनासं होनानै बा फरायनायाव गोसो ध्यान खालामनो हानाय जोङो बुजायनो हा हानांगोन होननानैबो आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा आरो आंनि सा नोंथाङा आरो बिनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां ओ राव खोथाखौ बुंबाय ओ गुनगोनां ओ बै समाव माने जोंनि लाइमोन जाय फरायसाफोरा बांसिनानो ओरैनो बेलेग समाव ओ ओरैनो फ्रि थानाय समाव बेखार थायो बे समावनो माने बैसोरनि खर' वाव गाज्रि साननाय बा सोरबा ओरैनो थानाय समाव सोरबा बायदि गाज्रि लोगोआ लेंहरबाय बैदियावनो गाज्रियाव थांफायो किन्तु बैफोर गाज्रियाव थांनायफोरखौ हमथानो हानो नागिरा मोजाङाव किन्तु बुहुत ओ खम फरायसाफोरा थाङो आरो गाज्रियाव किन्तु एसेयावनो थांनाय सान्सा थायो बेनिखायनो जों जेसे हायो फरायसाफोरखौ ओ बिजियाव दोननो नाजानांगौ जाहाते बायदिसिना एक्टिभिटिसावनो जों जायखिजाया फरायनायानो जा जायखिजाया गुबुन गुबुन खामानियावनो जा जोंनि दोरो माबानायावनो जा हारिमुवानो जा गेलेनाय। फरायनाय बायदिफोराव दोननानै दोननांगौ बिजि खालामनानै जाहाथे बैसोरो माने गाज्रि लामायाव थांनो हाथावै सम ओ सम होनाङा माने जुदि बिसोर गथ' फोरा समाव फ्रियैनो थागोन बा ओरैनो थागोन बै समावसो बिसोरनि ओ गाज्रि साननायाव गाज्रि लामायाव थांनाया बिसोरा बांसिन ओ आवगायलांनो नागिरो बेखायनो जोङो बै फरायसाफोरखौ गाज्रि लामायाव थांहोआ थांहोनायनि सिगांनो जोङो बिसोरखौ जोङो एद सिगाङावहायनो मोजां लामायाव दैथाय हरग्रोनो नाजानांगौ आरो जायफोरा थांदों बिसोर खौ जोङो बे खेंसालियाहै लानानै फैफिननांगौ बायदिसिना एक्टिभिटिसाव होनानै अब्लानो बैसोरखौ जों गाज्रि थांनायनिफ्राय जों बोखांनानै लाबोफिननो हायो बायदिसिना जोङो फरायनायाव लानानै जोङो टिउसनफोर होनांगौ गथ' फोरखौ अब्लानो टिउसन होनानै स्कु फरायसालिया बखांनायनि उनाव टिउसन टिउसननि उनाव दसे समल बिसोरखौ गेलेनाय होनांगौ बाखि मोनायाव आरो फरायनाय अब्लानो बिसोरो ससियेल मिडियानिफायबो ससियेल मिडिया फोरखौ नायनो मोन हानाय नंला एसे गोजानाव थागोन आरो फनफोरखौबो दांनो मोननाया एसे खम जाहैगोन। बेखायनो जोङो बैसोरखौ ओ फरायसालि जोबनाय लोगो लोगोनो बायदि बायदिसिना खामानियाव होनांगौ बा बैसोरनि फरायनाय टिउसन गेलेनाय बायदि आरिमुवारि बायदिसिना मोसानाय मानाय फोरावबो होनानै बा दामनाय देनायाव नानै बिसोरखौ जोङो जेब्लाबो अवाव दोननांगौ अब्लानो बैसोर फरायसाफोरा गाज्रि लामायाव थांनाय नङा बेफोर बेफोरबायदिनो ओ जोङो लाइमोनफोरा खामानिखौ मावलांनांगौ आर लोगोसे बिसोरखौ ओ गोजान जाय जाय थांदों बैसोर गथ' फोरखौ जों जेसेबां हायो मोजाङै खाब ओ सुद्रायनानै लाना फैनांगौखौ जों सानो आरो जायफोरबायदि फरायसाफोरा गाज्रि लामायाव थांदों बिब जेब्लानो जोंनि दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि फरायनायाव बुहुद ओ फरायसाफोरानो मोजां पारसेन्ट मोननानै पास जाहैला बैफोरो जोंनिया मा जाखो गाज्रि माबायाव थांनानै गाज्रि जौ जुवा निसा बुस्थु बायदिसिना खामानियाव गोलैैनानैथ' जोंनि फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो गैयै जानानै ओ दा जोंनि ओ माहारियार फरायसाफोरा गासैबो डाउन जाजोबना दङ बेनिखायनो जों बैसोर खौ लाबनानै मोजां समाव मोजां जौगा होफिननो जों नाजा
नोंगौ नोंगौ अब्ला दिनैनि सावरायनांगौ हाबाफारिया बेयावनो दोनथ' नोसै ना होमबा नोंथां?
औ दे नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय। आरो सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।